औ नोंथां खोनादोंना नोंथां खोनादों औ गोजोन फुंबिलिनि औ-औ-औ दे
औ गोजोन फुंबिलिनि नोंथांसिमबो गाहाम हामलायनायखौ
औ नोंथांनिसिमबो थाबाय नोंथां ओ नोंथाङा जे आंनाव बे फुंबिलि समाव हरखाबै कल खालामदों बेनि आन्दोआव माबाफोर ओ सोंथि बा रायलायनांगौ
औ नंगौ आं नोंनो फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथां औ आं नोंथांजों गोदो-गोदायनि सुबुंफोरा ओ माबोरै गावसोरनि बेराम-आजार बायदिसिनाखौ फाहामनानै लायोमोन आरो औ बुंनो थाङोब्ला आथिखालावथ' जोङो गोबां बिबांनि जेनेबा जोङो फेक्ट'रियाव बानायनाय मुलि बायदिसिनाखौ बाहायोना नोंथां दानि दिनाव औ गोदोनि दिनाव सुबुंफोराथ' बिदि बानायनायनि जेबो माबा गैयामोन औ आदब खायदा गैयामोन बे गोदोनि सुबुंफोरा माबोरै गावसोरनि बेराम-आजारखौ फाहामना लायोमोन बेखौ आं सानदों आरो ना नोंथां आंबो एसे मिथिगौ अब्लाबो नोंथांजों एसे सावरायनो सानदों आरो नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा आं खोनानायाव खोनादों हाग्रा बायदिसिना हाग्रा-बंग्रा बायदिसिनानिफ्राय बु थुमना लाबोना मुलि बानाय होनना, नोंथाङा बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा दे अब्ला फोरमायलाय नोंथां
अ नोंथां ओ दानि बा दानि रासायनारि मुवाजों बानायनाय मुलि ओ बा गोदोनि मुलि बेयाव गोबां ओ बुंस'हायै ओ फारागथि दं आरो नोंथां औ ओ दानि जुग ओ गोदोनि सुबुंफ्रा माबोरै बाहायोमोन होमबा माने ओ गोदोनि सुबुङा ओ बुहुम बिखाजों जोबोद मोनसे ओंथि गोनां सोमोन्दो लाखि-लाखियोमोन नोंथां जेराव बिसोरो गावसिनि नांगौ जानाय मुलि बा गावसिनि बेराम आजार जानाय बा लोमजानाय-साजानाय बेफोरखौ रां गारालासिनो बा गावसिनि रां-खावरिखौ गारालासिनो बा डक्टरनाव बा दखान-गलाफोराव थांनानै मुलि बायालासेनो नो बिसोरो गावसिनि न'आवनो मोननाय बा हाग्रायाव मोननाय माखासे लाइफां हारिनि मुलिफोर ओ बेखौ बाहायनानै गावसिरनि लोमजानाय-साजानायफोरखौ बाहायोमोन बा सोगायोमोन औ नोंथां बुंनो थाङोब्ला नोथां दां ओ अनेक रोखोमनि ओ लाइफां हारिनि मुलिफोर दं नोंथां जायखौ आं नोंनो आं गोसोआव थानाय मोनथाम मोनब्रैसोनि नाम आरो बेफोरखौ बाहायनाय बबे लोमजानायाव बाहायो बा मा जानायाव बाहायो बेफोरखौ आङो नोंथांनिसिम फोरमायनोसै नोंथां दे नोंथां औ नोंथां, नोंथां आं सिगाङावनो ओ जेन'बा एलारजि इंराजि जायखौ एलारजि होनो बेखौ बर'आव जों ओ हांगोमोर जानाय बा मान लुनाय जानाय होनना नोंथां औ बेयाव जोङो मोननै रोखोमनि मुलिखौ बाहायनो हायो नोंथां जायखौ जोङो जोंनि न'आवनो गोरलैयैनो मोननो हायो बा जोंनि बुहुमाव जों गोरलैयैनो मोननो हायो बा मिथिंगायाव जों गोलैनो मोननो हायो बेनो जाहैबाय मोनसेया निम आरो मोनसेया इन्दि बिलाइ जाय जोंनि न'आवनो थाखायोखा। जेब्ला जेनेबा आंङो निमनिखौनो हग्रोसोन नोंथां? अ बुंग्रोनो हागोन। अ जेब्ला जोङो जेनेबा माबा मोनसे खामानि मावनानै बा हाग्रा दा हाग्रा दानस्रांनानै बा न' बां साफा खालामनानै जोंनि मोदोमाव एसे एनै मान लुनाय जायो बेफोराव जों मा खालामनो हायो जेब्ला जों खामानिखौ मावखांनानै जेनेबा जों न'फोरखौ साफा खालामखांनानै बा हाग्राफोरखौ दानखांनायनि उनाव जोंनि मोदोमाव मान लुनाय अब्ला बै निम निम बिलाइखौ जोङो दै गुदुङाव आराम फुदुंनानै ओ ग्ला ग्लाब गोदौ बै दैयाव ओ बे निमनि गोखाया जेब्ला ओंखारना दैजों गोदौनानै ओंखारनानै दैजों ओ गलायो बेखौ जोङो ओ दुगैनायाव बाहायोबा जोंनि मोदोमाव ओरैनो मान लुनाय फोरो खारो आरो नोंथां आरो जों इन्दि बिलाइखौ होनदोंना इन्दि बिलाइयाबो बिदिनो नोंथां जेब्ला जोंनाव ओ एम्फौ सुमुफोर फैनानै मोदोमाव बानानै जोंनि मोदोमाव सिथरफोर जायोबा ओ बेखौ जोङो ओ इन्दि बिलाइ सिफ्लेनानै जोंनि बे सिथर जानायफ्राव फुनोबा फुनोबा जे बियो बै माननायफोरा मान गायो होननानै गोदोनि सुबुंफ्रा फोथायोमोन नोंथां बिनि आन्दोआव मा दंमोन बेखौ जोंबो दिनैसिम बारा मिथिनो मोनाखै अब्लाबो जों बिनि बाहायनायखौ मिथिनो हायो आरो दंबावो बिदिनो गोबां ओ जायखौ होनो जोङो बै ओ मानिमुनि मानिमुनियाबो जोंनि जेनेबा उदैयाव जानाय बेरामफोर बा जोंनि देहायाव जानाय माखासे बेरामफोरखौ जोङो सोगानो हायो जोङो मानिमुनिखौ ओं दुब्लिफ्रावनो जों गोरलैनो मोननो हायो जायखौ जोङो ओंख्रि जायोब्ला जोंनि देहायाव जा माखसे खमजरि बा जोंनि उदैयाव जानाय माखासे ओ उम्म मुलिजों सोखा जाथाव माखासे बेसादफोरखौ जोङो मुलि बाहायालासेनो ओ जों मानि मुनिखौ जानानै जोङो बेखौ ओ माबानो हायो आरो सोखानो हायो। आरो दंबावो नोंथां जेनबा जोंनि उदैयाव गेस जायोना नोंथां बै गेस जानायखौ सोखानोबो गोदोनि सुबुंफोरा माखासे ओ बाहायोमोन आरो नोंथां जेन'बा फिथाइ सामथाइ दङ जेरै जोंहा दं ओ आमलाइ बिनि उनाव दङ बावरा ओमफ्राय बेनि उनाव दङ दंबावो जायखिजाया बेफोर सेलेखा औ औ नोंथां सिलिखा बै फिथाइफोरखौ जोङो सोमनानै दोननानै बिनि रस खौ गुरदैजों मिलायहोनानै गहोननानै दोननांगौ बेखौ जोङो बथलाव बा दुंग्राफ्राव सोनानै बेखौ दैयाव ज' सोमनानै जोङो ओ दैजों सोमनानै दोननांगौ बे दैखौ जोङो ओ फुंबिलि बा बेलासिफोराव सानफ्रामबो बा सानफ्रोमबोनि थाख लोङोब्ला जोंनि उदैयाव जानाय गेसफोरा खारो होननानै जों फोथाय नोंथां अ नोंथां दाथ' नोंथाङा आंनिफ्राय मोनथाम मोनब्रैसो ओ गोदोनि सुबुंफ्रा बाहायनाय मुलिनि बागै मिथिबायना नोंथां दा नोंथाङाबो थिग बिदिनो आं बायदि मिथि
औ मिथिगौ नोंथां एसे एनै नाथाय आंहा एसेबांबो गोबां गियान गैया आरो बेफोरनि बागै थेवबो एफा एनैखौ आं मिथिगौ नोंथां औ हागोन नोंथां। नोंथां नोंथाङा दि दानि बुंलांबाय बे बाथ्राया थारानो नोंथां। नोंथां आं बेखौ नुनो मोनदों। बाहायबोनायखौ, थिग बेबायदिनो जोंहा मोनसे दङ। खिनाय जानाय ना औ बे खिनाय जानायाव जोङो मा खालामोमोन? जुदि सासे सुबुङा खिलुबबाय थादोंबा खिनाय जादों, अब्लाथाय जोङो थालिर आथिया दंना। थालिर आथियानि बे गोरलै फिसाखौ थालिरखौ जोङो दानो, दाननानै बेनि आथाखौ जोङो मोनसे माबायाव, खुरै बा बायदिसिना जायखिजाया आथाव थाव बुस्थुआव आजावना लायो आरोना। औ बेखौ लोंहोयोब्लाथाय। बिनि जे खिनाय जानाय बेयो हामो आरो नोंथां, थिग बेबायदिनो गोबां बुस्थु दं जेरै सफ्रामनि बिजौखौ जायोब्लाबो उदै सानाय बायदिसिनाया हामो। दा बेखौ दि- देनानै माबायोबाथाय। जायोबाथाय, बेनिनो दङ जोंहा। पातगाजा बेखौ जों पातगाजाबो बुङो आरो। बेयो मोनसे जोबोद जोंनि मोजां, हाबायाव होयो, जेरै जोंहा उदैयाव अन्थाइ जायोना। उदैयावल' नङा, जेरै किडनियावबो जायो जोंहा। बेफोराव बियो जोबोद खामानि होयो जुदि नोङो बे बिलाइखौ गांनै बा गांथाम लानानै सानफ्रोमबोनि फुङाव, देग्लिनानै रोसिखौ सेबनानै लोङोब्ला। बेयो जोंनि उदैखौ साफा खालामो आरो, नाथाय बेखौ जोङो बांद्राय लोंबाय थायोब्लाबो जोंहा खहा दङ। माने बेनि खहाबो थायो आरो मुलामफाबो थायो नालाय मोनसे बेसादा। औ जायनि थाखाय जोङो बेखौ सप्थायायाव खेबनैफोर बाहाय मोजां आरोना। औ अब्लाथाय जोंनि बे उदैयाव जानाय किडनि अन्थाइ आरो अन्थाइफोर बेफोरो जोंहा
औ नोंथां बेबाय दं जोंहा माखासे लाइफां।
ओंख्रि बायदिसिना जायो, बे ओंख्रि बायदिसिनाजोंनो जोंहा गोबां माबा मोनो आरो, भिटामिन मोनो आरो बायदि बेमार आजारा खारलाङो। औ। जेरैहाय जों खिफि बेन्दोंखौबो मिथिगौ नोंथाङा खिफि बेन्दोंखौ मिथिगौ जानांगौ? औ खिफि लेवा बो बुङो बे गोबां जोंखौ हेफाजाब होयो बिदिनो, उदै गाज्रि जानायखौबो साफा खालामो बेबो। ओमफ्राय आरो दंबावो जोंहा जेरैहाय दुब्रि हाग्रा, दुब्रि हाग्राखौ मायाव होयो होनबा? जोङो जेब्ला सासे सुबुंनाव दोलादो जेनिबा थै ओंखारदों, बौवनाय जायगा। बे जायगायाव जों बेखौ सिफ्लेनानै होब्लाथाय बिनि थै गनाया थाबथायो। थिग बि बादिनो मोनसे दंबावो थुलुनसि थुलुनसियोबो जेरै हाग्रा, बिबादिनो मावो बेबो, जुदि बौनाय आरो थै गनाय जायगायाव जुदि होयोब्ला बेखौ, जोंना थैया थाब थायो आरो नोंथां औ। बिदिनो गोबां लाइफां दंबावो नोंथां, जायनि गेजेरजों जोङो माखासे मुलिफोर दिहुननो हायो। जायखौ जोङो बरि मुलिबो होनना बुंङोना नोंथां बेखौबो लाइफांफोरनि गेजेरजों दिहुनन्नाय जायो नाथाय आं बेखौ जाबायल' नोंथां। नाथाय बेखौ मारै दिहुनो बेनि सोमोन्दै आं बारा मिथिया नोंथांङा मिथिगौ नामा बेनि बागै? बरि मुलिखौ मिथिया मिथिया। औ बिदिनो बे बरिमुलिखौ मा खालामो नोंथां? माखासे लाइफांफोरफोरखौ खांङो आरोना। लाइफांफोरखौ खांनानै देग्लियो देग्लिनानै उन उननानै मिस मिस खालामो बिदिनो मोनसे फिथर फिसा फिसा फिसा फिथर जायखौ जों माबाजों रुजुनो हायो बोरमा खि बोरमा खिखौ लायालाबानो जों सेसा खिखौ लानो हागोन नोंथां सेसा खि बिबायायदि गथा गथा फिसा फिसा खालामो आरोना बिदि खालामखांनायनि उनाव बेखौ फोरानो फोरानखांनायनि उनाव बेयो जाजाथावना जायोब्लाथाय बेखौ जोङो जानो हायो बेजों जोंहा मा जायो देहानि दुरबल मोननाय बा देहानि दुरबलथिया खारो बेजों गगा मोन
औ नोंथां।
औ। औ नंगौ नोंथां आरो मोनसे नोंथांखौ नोंथांथ मोनसे बाथ्राखौ नोंथांनो फोरमायनो सानदों आङो। बे बाथ्राया जाहैबाय जोंहाद जाला लोंनाय होनोना जायखौ दावरोसि खालामना लोंनाय जायो बेबो जोंनि दुरबल जानाय देहाखौ राफोद खालामफिनो आरो नोंथां बेहाय जोंनो गोनां जानाय बुस्थुफोरा जाहैबाय मा होनो जोङो मोनसे बानलु। फिसा फिसा जाथिनि बानलु दंना औ बानलु बोदोन बेखौ जोङो लाबाय बेजों लोगोसे जों मा मा होफायो थालिर रोदा होफायो बेहाय ओमफफ्राय बिब्दिनो सना फुलि होनो रुफा फुलि होनो। ओमफ्राय जेनेबा मा मा थाफायोमोन नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ एसे आं बावबाय औ जारि जारिखौबो होयो नगौ नोंथाङा ओमफ्राय बिदिनो बेखौ ज' मिल नानै मोनथा मोननै मस्लाफोर होदेरो आरोना संख्रि होनानै जेनेबा दाउ बेदरखौ एसे एवफ्राम सोनानै एवफ्रामाबाबो जायो दाउआ जुदि फिसााखाबा दायरेक्ट जों बेखौ फुदुंनानै ग्लब ग्लब ग्लब गोदो होनानै एसे गोसा खालामनांगौ आरो ना बानलुखौ अब्लाथाय जोङो बेखौ लोङोब्ला देहाया दुरबल मोननायनिफ्राय राफोदाव
अब्लाथ' नोंथां जोङो दिनै जोबोद जोंनि देहायाव बारा मा होनो बेखौ गाज्रि गोहोम खोलै गोदोनि जों सुबुंफोर बाहायबोनाय। लाइफां हारिनि मुलिखौ जों गोबां रायलायबाय नोंथां आसा खालामो जों नोंथां बिदिनो जोङो इयुनावबो बेफोरबायदिखौनो बाहायगोन रासायनारि मुलि बाहायनायनि अनगा ना नोंथां।
जुदि जों बेफोर गोदोनि आदब खायदाजों जोङो जोंनि देहा गोख्रोङै लाखिनो हायोब्ला रासायनारि मुलि दा जोंनि हमना ला फेक्ट'रियाव बानायनाय मुलिखौ बाहाया लाब्लानो बे गोदोनि आदब